औ नोंथां उम नोंथाङा आंनो गावनि बेसे औ गोजोन्थों नोंथां।
औ।
नोंथाङा आंनि गावनि बेसेन गोसा
औ हागोन।
नोंथांजों आं मोनसे बेसेन गोसा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों।
औ औ।
दा बे आयदानि मुङानो जादों दानि आरो गोदोनि बे जि जुग बे जुगनि गेजेराव मा मा सोलायनाय बोखो नोंथाङा आंनो बिनि सायाव गुवारै फोरमायग्रोनो नामा?
औ हागोन थारैनो। दा गोदो जोंहा सुबुंफोरा खममोन नाथाय दा सुबुङा जोंना गोबां बांलांबाय दा बेबो मोनसे सोलायनाय लोगोसे जों थाग्रा न' बेफोरबो सोलायलांबाय आरो लोगोसे गारि मटर एबा जोंहा टेक्न'ल'जि बेफोरावबो गोबां आवगायबाय। दा गोदो न'आ माबायदि जायोमोन बेखौ आं एसे बुंना होनि।
औ।
दा जोंहा गोदो न'आ थोरनि जायोमोन आरो। आंहा गोदो न' लुनो थाखाय थोरि बेखौ दाननानै फोरानग्रोनाय जायोमोन। आरो बेनि उनाव फोराननानै बै थोरिजोंनो न'नि उखुम आरो बेरा बेफोरखौबो बानायनाय जायोमोन आरो। नाथाय दानि जुगाव जोङो प्लास्टिक टिं एबा माहाजोन माहाजोनफोरा बिल्डिं न' लुनानै थाग्रा। बिदि जाबाय आरो बेफोरबो गोबां सोलायलांबाय। दा जोंहा गोदो बै थोरि न'खौ नुयोब्ला लुयोमोन ब्ला जोंहा बे थोरिखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनखायोमोन। बिनिखायनो बेयो न'खौ बोराय जाना सेफायबाबो बे थोरिया हाजों ग्रोबना थायोमोन नाथाय दा प्लास्टिक नि उखुम होनानै एबा थिंनि उखुम होनानै न' लुयोब्ला बै थिं प्लास्टिकफोरा जोंहा हाजों गोरोबनानै थाया बेनि थाखाय जोंहा हायाबो गेब्रेङो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा आंनो थि बाथ्राखौनो बुंदों दि जि दानि जे सुबुंफोरा
रासायनिक मुवा हायाव सेवनो रोङै जेरै प्लास्टिक रबारनि बाल्थिं थिं आरिफोरखौथ' जोङो गोरलैयै बायनो हागौ
औ औ औ बेफोरखौ जों लाजियो
जायनि जाउनाव मिथिंगा आरो आबहावायाबो गुबुंले जाबोनो हमदों। दा जोङो गोदो नायोब्ला गोदोथ' बबेफोर मुवा बेसाद गैयामोन
जोंनि सोरगिदिं जा मुवा बेसाद थायो मिथिंगानिफ्राय जों मोनोमोन गोरलैयैनो जायनि जाउनाव बै मुवा बेसादफोरा हायाव थायोमोनब्लाबो बियो गोरलैयै हाजों गोरोबलांफिनोमोन। नंगौ ना नोंथां
औ नंगौ थारैनो नोंथां
दा जोङो बेफोर गोदोनि जि सुबुं अनजिमा खममोन बेनि जाउनाव जोंहा जाग्रा आदारनिबो गोनांथि गैयामोन बे जाग्रा आदारखौ जोङो एफा एनै न'आव गायनानैनो गावनि नांगौखिनि उदैनि उखैनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायोमोन नाथाय जों दानि जुगखौ नायोब्ला जेब्ला सुबुं अनजिमाया बांबोनाय हमदों अब्ला जोङो जाग्रा आदारफोरनि गोनांथियाबो जोबोर गोबां बिबाङाव बांबोदों। जायनि जाउनाव जों दान्दिसे समावनो गोबां आबाद मावनानै बिनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय बायदि मैया रासायनिक मुलि बाहायबोदों नोंथाङा आंनो बुंना होनो हागोन नामा बै मुलिफोरखौ बाहायबा जोंहा माबोरै खहा जायो
औ जोंहा आबाद फोथारफोराव बै रासायनारि मुलि बेखौ बाहायोब्ला जोंहा हाया गेब्रेङो आरो लोगोसे जोंहा बै आबादाव थायनाय फिथाइ बे रासायनारि मुलि होननानै गायनाय फिथाइखौ जायोब्ला जोंहा देहानिबो खहा जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बैफोर जे माइ एबा रासायनारि हासार होनायल' नङा जोंहा गोबां जाग्राफोरावनो मुलि होनानै थाब फेदेरनाय एबा गोबां बिबांनि थाइहैनाय जायो बेनि थाखायबो जोंनि देहायाव खहा जायो लोगोसे जोंहा बिदिनो-
बैफोर जे रासायनारि मुलिखौ होनानै जे दैयाव थानाय जे ना बैफोरबो थैदों एबा खहा जादों दा हमनानै ला जोङो माइ फोथाराव बैफोर रासायनारि होयोब्ला बै माइ खोथानि दे थांनानै जे फख्रि एबा मोनसे बिलो हाख'राव दैया जमा जाहैयो दा बैयाव बै दैयाव थानाय सिबिफोरा जोंहा मा जायो खहा जायो आरो
औ नोंथां नोंथाङा बाथ्राखौनो फोरमायनानै होदों द
औ
दानि जुगावदि सुबुं अनजिमाया बांबोबाय जायनि जााहोनाव सुबुंफोरा दान्दिसे समावनो गोबां मुलाम्फा मोननो थाखाय जि मुलि बाहायबो बै मा मुलिफोरखौ जों होबथानाया दानि जुगाव जोबोर गोनांथार
औ
मानो होनना बुङोब्ला जे हायावदि थानाय एम हु एनला जिबख्रि जाय हाखौ मोजाङै लाखियो आबाद मावनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो जेरै आबादारिनि लोगो होननानै बुङोब्ला जों खानस्रिफोरखौ मिथिनो मोनो
औ
जुदि जों बे आबादथिलियाव बायदि मैया रासायनिक मुलि फोरखौ होयोब्ला आबादा मोजां जायो बेयो थार नाथाय बै आबादनि मोजाङा दान्दिसे समल' लासै लासै बेयाव हायाव थानाय गुनाबो खमायबोनो हमो समजों लोगोसे
औ
जायनि जाहोनाव उनाव बे हायाव आबाद मावनाया जाहैया जाहैयो
अखाजों सुस्रानानै एबा मिथिंगायानि जि दैमा दैसानि दैयाव
लोगो नांफानानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम मोनहैयो जायनि जाहोनाव दैया गुबुंले आरो दैयाव थानाय गोबां एम्फौ एनला ना जिब जुनार जाय दैखौ लोङो बेफोरनि देहायावबो गुबुं गुबुंले जाबोयो आं मोनसे बाथ्रा फोरमायनो सानोदि जे दा बिगियाननि जुग जानालाय जों गोबां जौगाखांबोदों बेजों लोगोसे जोङो जोंनि मिथिंगायाबो गोबां बिबाङाव खहा जाबोदों
नोंथाङा आंनो एसे गुवारै फोरमायनो हागोन नामा जों दा जि सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगो मिथिंगाया जि खहा जाबोदों आरो जिब जुनार दाउसिन दाउलाबो गोमाबोनो हमदों बेफोरखौ जोङो माबोरै होबथानो हागोन जों बेनि थाखाय मा राहा लामा लानांगोन बेनि बागै नोंथांखौ आं गुवारै फोरमायनो हागोन होननानै आं सानो
औ जों बेफोरखौ होबथानोब्ला जे माइ आबादफोराव एबा गुबुन आबादफोरावबो जोंहा हासार नांगौ जाखायो आरो बेखौ जोङो रासायनारि बानायनायनि सोलायै जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय हासारखौ बाहायोब्ला जोंहा बेफोर खहा जानायानाय नङा आरो जों बैफोर हासारखौ जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो मोनखायो जेरै जोंहा मोसौ खि एबा गोबोरखि बिफांनि बिलाइ खानस्रि खि बै दिफोरखौ जोंहा बाहायोब्ला खहा जानाय नङा आरो
औ नोंथां नोंथाङा आंनो थार बाथ्राखौनो बुंदों जि मिथिंगायारि हासार जोङो दिनैनिफ्राय आरो दानिफ्रायनो नोंथांनि बुंनायनि मदद लानानै आं बानायनो सानदों जि न'आव जा एसे जाबोर जुबोर गारनानै दोनो बेखौनो आङो जमा खालामनानै दाबसे जायगायाव बेयाव मोसौनि खि मोसौनि हासुदैजों लोगोसे गोबां सेवग्लिनाय बिलाइफोरखौ होनानै आं हासार बानायनो सानदों दा जोंना लासै लासै समाबो बांबोनो हमदों नोंथांजों आं रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव फिन लोगो
औ नोंथां जोंबो रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांसिम साबायखर बावहरबाय
औ नोंथां गोजोनथों नोंथां होनबा दिनैनि दिनाव बेखिनियावनो आं फोजोबनो सानबाय
औ
दे होनोमब्ला नोंथांना
औ दे मालाबा उनफोराव लोगो मोनफ्लां बायबा मोजां जागोन नोंथां
औ नोंथां आंबो बे समखौ नेनानै थागोन
औ दे होमबालाय
औ नोंथां